हेलौ
औ हेलौ
औ
खोनादोंना
औ औ औ खोनाबाय दे।
दे
दङ ओरैनो
आंनिखो खोनादों ना खोनायाखै?
खोनादो
अ'
उम
औ जायो रायज्लायजायो।
उम उम जोंनि ओनसोला नङा होनबा?
औ
बुजियाखै माने नोंनाव माबाया रावा क्लियार फैयाखै माने मोजाङै फैजोबाखै।
दों माने थेरदों।
खोनाबाय दा मोजाङै? खोनाबायना?
हो औ।
थेरगाबाय अ' माने जोंनि ओनस सोलाव बायदिसिना इदि फोरबोफोर जायो, नोङा होमबा? जोंनि बर' फोरनिया अ‌' उम मुं मिथिगो नामा होनदो नोंखौ?
ओ बिदिनो बैसागो, मागो
बैसागो, मागो नोङा होमबा? जेनबा दा ओ बैसागुआव जोंना माबाइसा माबोरै जोङो फालियो बैसागुखौ बेनि बागै एसे
ओ मोसौ बैसागो, मानसि बैसागो
उम उम मोसौ बैसागो, मानसि बैसागो न'? मोसौ बैसागोआव मा मा खालामो? जोङो
मोसौखौ थुखैयो।
उम
रायदों इदिनो मै-माइ-माइरं सौनानै। सौरायजों
उम उम।
थुखैनाय जायो।
ओ नोंसोरनि गामिनिया इनिफ्राय नोंसोरनि ओनसोलनिया मोसागोना मोसाया बैसागोआव?
मोसायो जोंनिया। जोंनिया औ ओंखारो। जमा गासिबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जमा ओंखारो।
अ अ ओरैनो मालानिफ्राय जेनेबा सात बैसागुनि जोंना मालानिफ्राय मा दिननिफ्राय ओंखारो।
बैसागोनि फार्स्टआवथ' ओंखारा मोसौ। बैसागो जायो नालाय एक थारि। खालि। बेनि उनाव से सेकोण। सिकेननिफ्राय मोसायो आरो।
उ आतसा आतसा। जोंनियाथ' एसे ओरै टाउन जायगा जानायखाय आरो आजिखालि मोसाला आरो।
ओंखारनाय जालाना टाउनफोराव।
मोसानाय जाला ओमफ्राय थेवबो गामिफोराव थांबा नुयो ओमफ्राय। मोजां नाङो आरो बैसागो फालिनायफोरखौ।
गामियाव मोजां जायो बैसागोफोराव।
औ आं जेनेबा सपन कटाफोरखै थांनाय जायोमोनना बैसागुआव।
औ।
बे माने मोजाङैनो बि मोसायोमोन आरो। बेनिफ्राय जायनियाव मोसाहैदों बेफोरो बिदिनो माइरं फैसा ओमफ्राय जुमाइ जौ रोसि जौ बिदैफोरबो होयोमोन ना। आरो। मोजां नाङो आरो।
ज'मा ज'मा ओंखारनानै मोजां नाङो।
औ। नोंसिनाबो बिदि जौ बिदैफोर होयो खोमाना अफार खालामोना।
औ होयो। मोनफ्रोमबो न'खरावनो होखायो बेखौ। बैसागो टाइमाव।
बेनिफ्राय बैसागुआव बबेबा गुबुन गामिफोराव थांथेरबाय नामा नों जेनेबा गावनि निजा गामिनि अनगायै।
गुबुन गामि माने खाथि खाला। खालानि गामियाव थाङो औ सिलबाथा इफोरथिंजाय थांनाय जायो।
औ औ माबायसा माबायसा मोननाय जेनबा खाथि खालानि गामियाव थांनानै।
मोजाङानो बिसोरनियावबो। मोजां मोजां औ मोजाङैयानो जायो।
ओ गोदो बांसिन मोजां जायोमोननो माथो ना बिदि खोनायो जों
औ औ गोदोनि गोदोनिया बांसि न मोजां मोनो आरो। जमा जमायाबो बांसिन मोन गोद दैया।
बिनिनो मास मोनसे गाहाम जायोमोनो माथो गोदो
ओ दानिया सप्तासेखौनो जानो नागिरला।
दानिया सप्तासेखौनो नानो नागिरला ना।
सानथाम सानब्रैफोरावनो जोबनो नागिरो।
औ औ औ बेनिफ्राय नैबे बैसागोनि उनाव जि जोबखांना मोनसे जोंना बिदि फोरबो फांसन बायसा जायोना बिदि बैसागो जोबनायनि राम रामि ना मा होनो।
औ जायो।
बियो इनसालावबो
जायो जोंनियाव जोंनियाव खेलाबो होयो ओमफाय बे खेलानि इदिनो बैसाग जोनि नामाव रंजानाय रंजानायनि थाखाय होयो।
अ खेलाबो होयो।
औ।
ओरैनो मा मा मा मा खेला मा मा गेलेनाय होयो दानिया बादायलायनायाव नोंसोरनि गामियाव
दुरुं बोनाय काबादि थामा बुनाय बेफोरखौनो होयो आरो ओमफाय भलिबल होयो।
आतसा। बेफोरखौ रंजानाय मोनो आरोना ओमफाय नोंथाङाबो गेलेफेरबाय नामा बिदि गेलेनायफोराव अ गेले मोजां नांङोना?
औ दै बोरिफोर इफोरखौ होयो आरो बेफोरखौ बैसागो टाइमावसो गामियावसो गेलेनो मोनो ओरैनोथ' गेलेनो मोना जेराव
औ औ ओरैनो गेलेनो मोनला खेबसेल' बोसोराव खेबसेल' गेलेनो मोननाय बिदिल' जायो।
औ।
बेबादिनो इन्टारेस्ट नाङो आरो ना। ओमफाय आरो बै। अनगा ओरैनो माबा फोरबो फेस्टिभेल बिदि जायो नोंसिनि ओनसोलाव?
ओ ओरैनोथ' गामिफोराव बैसागोआनो आरोना।
औ औ मागो मागो दमासिनि मागो दमासिथ' फालियोना जायोना।
औ मागो दमासियाव फालियो।
गोदोनि समाव मागो दमासि। बेयावबो मोसायोमोन गामि न'खर न'खर मागिनानै।
ओ गोदो मोसायोमोन।
ए दा गैलाना? दा ओरैनो माबोरै माबोरै फालियो जों मा मा खालामो मागो दमासियाव?
दा जोंनियाव फिथा स फिथा सौराय सावनाय मागोनि से थारिख खालि।
औ औ आतसा सा ओरैनो मा मा रोखोमनि फिथा सावनाय जायो?
फिथाइ एन्थाब लाव दुम सिथाव सौराय। लारु। बेफोरनो आरो।
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा माबोरै मोनसे फिथाखौ बांसिन जानो मोजां मोनो?
आङो सिथावखौ मोजां मोनो।
औ माने बे
औ थावनिया थावनिया। नोंथाङालाय माखौ मोजां मोनो जानानै?
आङो आं बांसिन एन्थाबखौ मोजां मोनो गुरु मेथाइ होनाय एनथाबखौ। माबा नालेंखरनि एथाबखौ बांसिन मोजां मोनो। नालेखर नालेंखलनिखौनो बांसिन मोजां मोनदे आङो।
सिबिंनियाबो गोथाव जायो सिबिंजों नालेंखरजों लगायनानै संनायाबो।
ओम बेबो गोदान थारो औ। मोदोमखौ बारा गोथाव मोननाय जाया आरो लावदु
लारु?
लावदुम लाव
औ लावदुम औ लावदुम औ औ लावदुम औ।
ओरैनो जेनेबा जों औ। मागोआव बेजों फिथाफोर बानायो जेनेबा इ फिथाखौ माबे माइरंजो बानायनाय जायो बेफोरखौ मिथिगौ ना? माब फिथखौ मा मा माइरंजों बानायो?
बेखौथ' आं बारा मोजाङै मिथिला खिन्थु सिथावखौ बैजों बानायो खोमा बैयो। माइब्रा।
माइब्रा। औ औ औ। ओ माइब्राजोंनो बानायो बानायनायालाय माइब्रायाव माने आथा थायो नालाय ओमफ्राय सिथाबो नङाबाथाय दस्रा बा गुबुन माइरंजोंबा सिथाबनाय नङा थदां इयो।
औ।
दा गुबुनजोंबो बानायो जानानै अबेबा बबेेबा जायगाफोराव।
माइब्राखौनो बांसिन बाहायो खोमा दे सिथाबो नालाय
औ औ।
गोथाव जायो जानानै मोजां नाङो।
औ जायोना आरो बे मा होनो बेला गुर ना मा सावनाया माबा जायोमोन बैसागु ना मागोआव जायोमोनलाय?
मागोआव।
मा
औ मागोआव एक थारिकनि सिगां सावो।
आदसा आदसा एबार देग्लायनि मागोआवबो सावग्रोदों सावदोंमोन ना नोंसिनिथिं
एबारो जों जोंनि गामियावथ' सावदों नाथाय जोंहा सावनाय जायासै एबारो
आत
न'खराव रावबो सुबुं सुबुं गैयामोन ना बेखायनो सावनाय जायासै
औ आदसा सुबुं गैयामोन ना आजिखालि एसे आथिखालाव आंखाल जाबाय ना सुबुंनि बायदि
औ
बारा गोदोनि बायसा इदि सेलेब्रट माने जालादां रंजानाया
औ फुं-फुंजाला दानिया बेफोरबायदि
औ औ
गोदोनि समाव बांसिन मोजां नाङोमोन आरो
ओमफाय मागोनि अनगाबो आरो नोंसिनि ओनसोलाव मा फेस्टिभेल जाबावो इदि फोर्बोआ मा फोरबो जाबावो?
फोरबोथ' बिदि गैला जे फालिथावथाव खुंजाथावथाव फोरबो गैला बेनो बैसागो मागोआनो
बैसागो मागोआनो ना ओमफाय बे खाथि गा सायाव नोंसिना जेबो खालामा नामा मा खालामो खाथि गासायाव
अ बेथ' मागोनि सिगां जायोमोन ना
आ मागोनि सिगां ना माइ मोनखांनासो जायो नामा बे
अ होमबा बैसागोनि सिगांमोन ना मागोनि सिगां जायोमोन जायो
बैसागुनि बैसागुनि उनावनो जायो।
अ माबायो माइआव अर सावहैनाया
औ औ औ माइया जाहां जाहां मोनहां मोनहां टाइमाव जायो नामाथाय
औ बिदि टाइमावमोनखोमा देम ओमफ्राय लामायावबो न'नि न'नि लामायावबो सावो।
औ न'नि लामायाव इनिफ्राय ओरैहाय दुब्लिबारिफोराव औ थाना औ औ ओ दे। दे होमबा बेखिनियावनो जाथ'सैगोन नामा ओमफाय दिनि। दा रायलायनाया औ औ। बेखिनियावनो दोनथ' जाबायनो।
दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ